अ खोनादोंं
औ नोंथाङा मोजाङै दङना नोंथां
औ दङ मोजाङैनो दङ
दे होमब्ला बे समाव जोङो मोनसेनि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथाङा जानो हागौ सम मोनो हागोन ना नोंथां
हागोन
औ दे होमबालाय जोङो बे समाव जोबोद इम्परटेन्ट मोनसे टपिक बा आयदायाव जोङो दायो सावरायनो थांगासिनो आरो बे टपिकआनो जोबोद जेनेबा गोनांथार आरो जोबोद गोनां थि आरो आरो बे टपिकनो जाबाय हाबा दै बे हाबायाथ जोंनि माने एकदम बै गोदो गोदायनि दिननिफ्राय दासिम सोलिबोगासिनो आरो जेब्लासिम बे बुहुमा थागोन अब्लासिम माने‌‌ बै बै खामानिया जाब बाय थागोन अब्ला बे हाबाया माने बिदिनो जालांबाय थागोन आरो बेनिखायनो दा बेनिखायनो दा जोङो बे हाबानि सोमोन्दै इसे सावरायगोन आरो बेनिखायनो दा जेनेबा बै सिगांनि गोदो गोदायनि दिनाव माबायदि हाबाया जादोंमोन आरो दा आथिखालाव हाबा फोरा माबायदि जागासिनो दङ स बेनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ जेनेबा नोंथाङा बेसांखिनि एक्सपिरिेन्स दङ नोंथाङा मा मिथि गो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हेलौ
औ खोनादों
खोनादों खोनादों दा न औ खोनाबाय खोनाबाय औ खोनाबाय
औ
बिदिब्ला हाबानि सोमोन्दै आङो नोंथांजों बेखौनो आंनि बुजिनायाव ओ उन्दैनिफ्राय लानानै नुबोनायावहाय आं बेखौनो नोंथांजों स सावरायनो सानदों जे गोदोनि हाबा होनोब्ला गोदो जों आबै आबौनिफ्राय जोङो मिथिबोनाय बा जों उन्दै उन्दै समनिफ्राय जोङो मिथिबोनाय हाबाखौ आं जेखौ नुदों आं नोंथांजों आं बेखौनो सावरायनो सानदों
औ औ
गोदो गोदायनि हाबा होनोब्ला गोदो जों उन्दैयावहाय ओ जों नु जों जे गोदो दानि बायदि दानि मुगानि बायदि जि टेन हाउस एरि जोङो बिदिजों नुबोनाय जायाखै गोदोनि मुगायावहाय जे दायो हाबा जे जायगायाव जोङो हाबा जागोन बे जायगाखौहाय थारि बिलाइजों खोबनाय जोङो नुनो मोनोमोन आरो गोजौआवहाय औवा होनानै थालिर बिलाइ खोबनाय बा गेजेरावहाय थालिर मोनसे थालिर दंफां फांसे गेजेराव फांसे गोद दोरखानानै बिनि गेजेर गेजेर मोसानाय बिनि जि दामग्रा देग्राफोर दङो बेफोर दाम्रा देग्राफोरखौहाय लानानै बे थालिर गेजेर गेजेरावहाय मानसिफ्रा मोसानानै रंजानायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ बेयावहाय गोदोनि दिनाव गोदोनि रं जानाया बेलेखाय ओ गोदोनि आबै आबौ मोना हाबा जायोब्ला जि वाल गाहेन बेफोरखौहाय जे मस्ला मस्लि देनाय बेफोर वाल गाहेनखौ लानानै ओ थिखांनानै दैखांनानै खर'आव दैखांनानै थोरसि दामनानै मोसानायखौ जोङो नुबोदों। ओ गोदोनि हाबा होनोब जोङो जानायनि बेलायावहाय जोङो बेखौ मिथिगौ गोदोनि हाबायावहाय जोङो गाहायाव थपथाब्ला ओ- औवा गिदिर गिदिर लानानै ओ सारिगिदिं ओ बनानै बा बे जाग्रा जि दानि जुगावहाय जे जाग्रा दिस मोनो बियो गोदोनि मुगायाव गैयामोन गोदोनि मुगायावहा बे थालिर बिखंनि थालिरखौ दाननानै बेखौ एसे सैलाबनानै बे थालिरनि दनााखङाव ओंखाम जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनि मुगायावहाय ओ दानि जुगनि बायदि जे ओ बेदर बेदर भाजि दालि ओंख्रि एक्सट्रा एक्सट्र बिदि गुबुन गुबुन संनाय जोङो मोनजाबोआख खै गोदोनि मुगायाव थाइगिर अनला ओ दाउ जेरै गोदो जोंनि मुगानि हाबाया थाइगिर अनलाजों सङोब बे सङोब्ला ओ दाउला मासेयनो सोलिनाय आरो गोदोनि हाबानि मुगायावहाय ओ दानि मुगायाव जिबायदि थाम लाख ब्रै लाख मोनसे हाबा गिदिर खुंनोब्ला बा लाख बे बेफोरबायदि खरसा जायो नाथाय गोदोनि मुगायावबा ओ बाजि रोजा द'जि रोजा बेबायदि हाबादों खुंबोनो हानायखौ जोङो मिथियो आरो ओ दानि मुगानि हाबा होनोब्ला आंनि बुजिनायाव आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे दानि मुगायावहा हाबा खुंनो जोंनो लागै गोबां गोब गोब्राबथार जोंनि जानो हमदों मानो होनोब्ला दानि मुगायाव ओरैबायदि देकि'रेसन समाय होनाय ओ दामि दामि समाय होनायजों ओ दामि दामि गाननाय जोमनायजों दानि मुगानि सेंग्रा सिख सिख्लाफ्रा हाबाखौ जानो लुबैयो ओ जेरै बेंपाथि लेंहरनाय बा बायदि रोखोमनि गोदोनि मुगायावहा संग्रा खावग्रा खौहाय जोङो ज जमायैनो जोङो संनानै जोङो जानानै रानलायनानै जायोमोन नाथाय दानि मुगायावहाय ओ बेबायदि रानग्रा गुबुन गुबुन टिमनि रानग्रा लेंंहरनायखौ जोङो नुनो मोनो। जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो गुबुन गुबुन बायदि रोखोमनि जेरै आसार अनला ओ नारजि अमा अमा बेदर भाजा दाउ भाजा बिदि बायदि मैया संनायखौ जोङो ओ मिथिनो मोनो नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै सुंद'यै आंनो फोरमायना होनो हागोन
औ हागोन नोंथां हागोन। थारैनो नोंथां थारैनो नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बियो हस्सायनो। खसामार बियो सैथोखा। मानोना सिगाङाव जेनेबा आं ओ जोंबो जेनेबा बै उन्दै समाव बेफोरबायदि हाबाखो मोनजादों आरो दाबोव दङ आरो दा‌बेनिखायनो बे आथिखालनि हाबाफोरखौ जों जुदि रुजुना नायोब्ला जथेस्थ जेनेबा जों गोदोर बे फारागखोनो मोनो आरो। मानोना सिगांनि दिनावहाय नोंथाङा थालिर बिलाइजों जेनेबा नाथाय आथिखालाव बा पेन्देल बानायनानै साजायनानै खरसा खालामो आरो नङा ओमबा नोंथां माबे लाख लाख माने फैसा सिगांनि गोदोनि दिनजों